औ बिदिबा जों दिनै जोंनि बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नंगौ
गिबियाव फोरमायग्रोनाय बर' हारिनि हारिमुनि बागै
नंगौ जों मोनसे हारिनि हारिमु होनदोंबाथ' जों बेखौ बुजियो दि बै हारिनि गासै गासैबो बिथिंफोरनि सोमोन्दै जों जायखौ ओ जों फरायो बा मोन्दांथियो जेरै बै हारिनि गायनाय फुनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय बा बे हारिनि गाननाय जोमनायजों लोगोसे ओ बै हारिया मा मा खामानि मावना मोजां मोनो बा आबाद
आबाद आबाद मावनाय
बेफोर गासैबो ओ
जोंनि गायनाय लुनाय
उम नंगौ नोंथां औ आरो मने गायनाय लुनाया बे आबादाव थांबाय आरो नंगौ नंगौ
आरो बेबायदिनो जोंनि हारिमु होनदोंबा जोंहा जाहैबाय जोंनि जानाय
गाननाय जोमनायावबो गोलैगोन
औ बेफोर गासैबो आरो नांगौ दा गाननाय जोमनाय होनदोंबा जों नै मा गानना मोजां मोनो जोंनि जोंनि गावनि हारिनि मोनसे आंगो जोंनि गाननाय जोमनाय बेबायदि दंङ जेरै जोंनि गाननाय होनोबा जोंनि आइजो माहारिया गुबैयै जोंहा दखना गानो लांगा दखनाबो होनो बा दखना बिदन नङा होनबा आरो अग्रं दखना बेफोरखौ गाननाय जायो आरो जेरै बांसिन जों नुनो मोनो सानजारि बरफोरा बांसिनानो अग्रं दखनासो गानो नंङा होनबा औ आरो सोनाबारि बरफोरखौ जों बांसिन जों लांगा दखनाखौ गनाय नुनो मोनो आरोना दा बे अग्रं दख गुबैयै सानजारि बरफ्रा गानोमोन आरो बेवहाय बायदिसिना रोखोमनि जोंनि बर हारिनि गोदोनि बुंनाय बा जों फरायनो मोननाय बेफोरबायदि आगर एरनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना बा दाबो नुयो जेरै फारौ मेगन हाजो आगर दावराय मोख्रेब दिंखियानि बिबार बे बिलाइ दिंखिया महर
बेफोरबायदि आरो गोबां रोखोमनि ओ जोंनावहा बेफोरबाय आरो ओं
नंगौ नंगौंगौथां बर जोंथ गनाय गनाय नौ नथानांगौ आथियाव गाननाय नंगौ नंगौौ
मा बेफोरबो हारिमु आरोना नङा होमबा नोंथां? औ आरो बेबायदिनो जोंनि हारिनि हौवा मानसिफ्रा जोंहा गामसा गानो। नंगौ आरनाइ लायो गोदोनायाव आरनाइ लायो आरो खरआव आरनाइ खायो बेफोर गासैबो जोंनि मा जोंनि हारिमु नंगौ। आरो जोंहा गुबैयहै जोंहा मान सनमान होनायावहा जों गाससिबो जोंनि ओ गाननाय जोमनायावहा जोंनि बांसिनहै जोंनियाव ओ सनमान हानाय बा जों मान बावनायाव बाहायनाय जोंनि आंगो आरनाइ जों बेखौ बाहाय बाहायो नङा होमबा नंगौ। दा बेफोर गासैबो हारिमु आरो गायनाय फुनाय होनोबाथ जों गुबैयै आबाद माव मावनायखौ बुंनाय जायो जेरै जोंहा ओ माइ गायनाय फुनाय, बा खोथिया फुनाय, बा माइ हानाय ओ बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय सबाय सिबिं बेफोर फोनाय बेसर फोनाय लाइ लाफा गायनाय। बा फोनाय बेफोर गासिबो जोंनि मा बेफोरो गाैबो हारिमु आरो जोंनि जानाय लोंन होनबा जों हानै जों गुबैयै मा मा जानो मोजां मोनो ओंखाम जों। लोगोसे जोंहा ओंख्रि थाहैबाय अनदला दाउ सबाइ ना। जि औ मैद्रु मैगंफोर बा मैद्रु ओंख्रिफोर लाइ लाफा फालें औ बेफोरबा दिंखिया।
लांदां
नङा होनबा दिंखिया बिलाइखौबो जायो नङा होमबा जोङो दिंखिया। बिबार बा बिफाय बिलाइ थास' बिबार थास' आथिं थास' बिथराइ बेफोर गासैखौबो जों जानायफ्राबो जोंनि मा बियो बा जोंनि अमा बेदर जानाय दाउ बेदर ज बादर जानाय बायदिसिना जोङो ओ हाग्रायाव थांनानै गोदो मैहुर खालामनानै लाबोनाय नेवला एसे मोसा बनफा बेफोर गासैबो जोंनि हारिमुवनो आरो। नंगौ ना नोंथां औ औ
औ आरो बेबायदिनो जोंहा आरो गोबां रोखोमनि हारिमु दं
नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा दङ बे गायनाय फुनायजों लोगोसे आरो जोंहा मोसानाय मुसुरनायाव बाहायनाय बा जोंनि मा मा रोखोमनि मोसानाय दं जोंहा बेफोर गासैबो - - बे नोंथाङा एसे बे जोंनि मोसानाय मुसुरनायनि हारिमुफोरखौ एसे फोरमायदो बिदि ब्ला
औ जागोन सानाय मुसुरनाय होनबाथ' जोंनिया गोबां बर' बर' हारियाव दङ जेरै बा बागुरुम्बा मोसानाय आरो जों बागुरुम्बा मोसानो गोनांबा जोङो खाम सेरजा जथा बायदिसिनानि गोनांथि जायो। ओम बर' हारियावथ' खाम सेरजा जथा बागुरुम्बा मोसानायनि थाखाय गुबुन हारिफोरजों सिनाय जायो बे बिसोर बर' हारि होननानै बेफोरावबो बर' हारिया बेफोरावबो बर' हारि हारिया ओ जोबोर जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। ओम गोदोनिफ्रायनो जोङो बैसागु बैसा बैसागु मोसानोब्ला जोङो आ उम आइजोफोरा लांगा दखना ओ फालि आर'नाइ फालि बायदिसिना आरो हौवासाफोरा गामसा बायदिसिना गाननायखौ जोङो नुनो मोनो।
बेफोर बेफोरबायदियैनो ओ जोङो बर' हारिनि जौगा जौगानाय आरो गोदोनि बेखायनो जोङो बैसागु मोसानायखौ जोङो बर' हारिया लाखिबोगासिनो दोङो आरो इयुनावबो जों लाखिगोन होननानै जोङो आसा खामो।
नोंथाङा बिदिब्ला बुंलाय ओ जोंनि बायदिसिना रोखोमनि मोसानाय मुसुरनायनि सोमोन्दै
मा मा रोखोमनि मोसानाय दं जोंहा? जोंना बर' हारियाव मोसानाय होनोबाथ' गोबां दङ। ओम जेरै बागुरुम्बा मोसा मोसानायाबो ओमफ्राय उम नों
औ बागुरुम्बा थाबाय जोंहा बैसागु मोसानाय थाबाय, सिखिरि सिख्ला मोसानाय मोसाग्लांनाय
मोसाग्लांनाय खेराइ मोसानाय आरो
माने दौदिनि मोसानाय बिनो खेराइ मोसानाय जाबाय औ। बेफोर दं आरोना नोंथां जोंनि हारिमु बेफोरो आरो गुबैयै जोंनि हारिमु होन बा जों थावख्रि लुनाय एम्फौ फिनाय बे बे औ आरो जोंहा बे ओ माबा खामनाया बे खुननि
ओ फोरनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै बर' आइजोफोरानो दानाय लुनायफोराव आखा फाखाना बेनिखायनो बिसोरो फोरनिफ्राय खुन्दुं लुनानै गावसोरनो हिसानसालियाव ओ गामसा फालि दख'ना बायदिसि
बायदिसिनाखौ जों दानाय नुनो मोनो। नंगौ। बेफोरबो हारिमु आरो
औ नोंगौ नोंथां आरो बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनबाथ' जोङो जे ओम गुबैयै अनला अनला खारैयाथ' गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय
बोबाय थानाय मोनसे
बर'नि गुबै ओंख्रि हिसाबै जों मान बुंनो हायो। बेखौ जोङो अनला अनला ओंख्रिखौ जोङो जों गायनाय माइरं माइरं माइनिफ्राय माइरं बानायनायनिफ्राय जोङो मोननो हायो।
नंगौ
उम आरो बेनि अनगायैबो जोङो सबाय सबायजों साम' बेफोरखौबो जों जोङो सबायखौबो जोङो निजि बर' अ बर' सुबुंफोरा आ उम गावसोरनि
हायावनो एबा फोथाराव गायनानैनो जोङो सबायजों जान-जानो हायो। आरो फाथ नारजि नारजिजों नारजिखौबो जोङो बर' हारिया दुब्लि फोथाराव गायनानैबो जोङो नारजिखौ जानो हायो। बेफोरबाय बेफोरबायदिनो बर' हारिया दानाय लुनाय गायनाय फुनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि
बेफोरबायदियाव जौगानायखौ नुनो मोनदों जों। नंगौ आरो बेबायदिनो दं गोबां जोंनि हारिमुफ्रा
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा जाहैबाय जोङो लावखार ओंखाम जाहैनाय मोनसे हुदा दं नङा होमबा न'खरनि ज' हैखांनानै बा बाय बाहागि लोगोफोर ज'यै लावखार ओंखाम जाहैयो। बेफोर बायदि दङ' आरो गोबां रो रोखोमनि दं आ जोंहा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आरोबाव आ जोंनि
ओनसोलाव
जों बैखौ नुनो मोनो आरो ना। जेरै जोंहा आ बैसागुआवहा जोङो मागिनाय
नंगौ नोंथां।
जों ज'है गामियावनो मोसा मनाय मुसुरनाय खामो। बा जोङो ओ जोंनि दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानै न'खर न'खर मागियो आरो बे मागिनाय बा बैसागु फोरबो फालिनायफ्राबोथ' जोंनि हारिमु। नङा होमबा? नंगौ नंगौ--नंगौ बिदिनो मागो दमासि जानाय बा आमथिसुवा जोंनि हाल जांख्रा माइ माइनाव बरायनाय बा खाथि खाथि गासा सावनाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिमु। नङा होमबा? नंगौ जोंनि हारिमुवा जोबोद गो-गोजौआव दं आरो
नंगौ बेफोरबायदिनो बर' हारिया मोसानाय मुसुरनायजों जों गुबुन गुबुन बिथिङावबो हा उमजौगानायखौ माने नुनो मोनदों आ
नुदों आरो ना नोंथां। नंगौ नोंथां आरो जोंहा दङ' जोंनि खुगा मेथाइफोर दा जोंनि औ खुगा मेथाइफोर बानायनाय बा खननाय बा जोंनियावहा आ फावथिना देखायनाय
नंगौ नोंथां नंगौ। औ नंगौ। नोंथां जोंहा समा जाबाय बिदिब्ला औ न औ।
औ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नों नोंजोंबो गोजोन गोजोन्थों।